हेल' नों खोनादोंना नोंथां?
जोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां।
औ
खोनानो मोनदों औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां ओ आं फन हरनायनि औ औ नोंथां। फन हरनायनि जाहोनानो जादों जे जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो ओ फन हरनाय जादों आरो नोंथां आंङो नोंथाङा सम दोङोब्ला आंजों एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथां बिदिब्ला जोंङो दा जे दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सा नो सानदों आरो आं नोंथांजों। ओ नावहाय माबै ओ मा मा आबाद मावो दैज्लां बोथोराव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां जोंना बर'फ्राथ' ओरैनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो दा जोंनि जोंनि ओनसोलाव गायनाय फुनायनि जोबोद हाखा दावरा सोलिदों आरो बयनिबो न' खराव गायनाय फुनायनि ओ उसुखुथु सलिदों बयनिबो न'खर मुखुब जाना नै दंङ दा दै जांनि मा होनो गुबै दैज्लांनि गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा माइ गायनायानो मा बायदिसिना माइ गायगोदोन माइ खोथिया आरो बायदिसिना
मानसिफ्रा माइफोरखौ गायनानै लादों आरो बोथोर थानायावनो औ
आरो नोंथाङा माबाफोर मिथि गौ नामा?
ओ मिथिनो माने आंङो एसे दैज्लां बोथोराव माइ जा नोंथाङा बुंदों माइ आबाद बिनि सायाव आंङो एसे हो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों जे औ औ दैज्लां बोथोराव जोंङो बांसिन हाय बर'फोरा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जेरै माइ आबाद बेखौ मावनो गोनांबा जों गिबियावनो माइग्लि माइ एबा माइ बोराइ सोमना दोननांगौ जायो आरो जोंङो जेरै फाथोनि बुस्था थियाव सोनानै बेखौ ओ गोराहाय खाथुमनानै जोंङो औ बिदिनो फुख्रिफोराव सोमना दोनो आरो बिनि उनाव हरसे हरनै बिदिनो दोननानै बेखौ बोखांना लाबोयो बोखांना लाबोखांनायनि उनाव जोंङो न'आव लाना फैयो न'आव लाबो खांनायनि उनाव बेखौ जोंङो थायसे जायगायाव दोनथुमनाय जायो आरो नोंथां दोनथुमनानै जों बे बेखौ एसे फेनस्राना होयो आरो औ फेनस्रानानै जोंङो थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जोंङो खोबसिनना दोनो आरो जाहाथे बियो एसे गरम फाब एबा ओ गुदुं जाहाबनानै गाजा सुयो एबा गाजा अरो आरो बिनि थाखाय बिनि उनाव जोंङो फोथार मोनसे थियारि खालामना लानांगौ जायो जे ओ बे फोथारखौ जोंङो मोजाङैहाय एवग्लिनानै औ बिदि एवग्लिनानै जोंङो बे फोथारा जे बुर बुर एबा गुरै लोथो लोथो मोननाय बिदि हाजानांगोन आरो औ बिनि उनावहाय जोंङो बे जा औ गाजा अरनाय जा माइग्लि बेखौ जोंङो लांनानै बै फोथाराव जोंङो फोहैनाय जायो आरो। फोहैनानै औ बिदिनो फोहैखांनायनि उनाव बिदिनो ओ जेब्ला बियो ओ गोरलै बिलाइ खिलिनानै खोथिया खोथियानि महर लायो। अब्ला जों बेखौ फुनानै गुबुन फोथार मोनसेयाव गायनाय जायो आरो जेरै बेयाव जोङो ओ गायनोब्लाबो जों गिबियावनो जे आलि अनु दाननांगौ जायो औ आलि उनु दाननांगौ आलि खोनांगौ बिदि गोबांथा खामानि थायो आरो बेफोरखौ मावनांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ गोदोथ' जोङो बिदिनो खोथिया फुनायानो जा माइ गायनायानो जा ओ बिदि नो सावरि जालायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदि सावरिफोरखौबो एसेबांखि जा लाया नालाय औ बेनिखायनो जोङो रांखावरिजों लिंनांगौ जायो आरो ओ आथिखालाव जोङो रां खावरि नङाब्ला जोङो जेबो आबादानो जा एबा मायबा मोनसे खामानियानो जा मावनो हायाबायसा आरो रांखावरियानो जोबोर गोनांथि जादों आरो दानि आं ओ दानि आथिखालनि जुगाव आरो बिदिनो जोङो जा खो थिया औ बेखौ फुखांनायनि उनाव जों गुबुन फोथाराव गायहैयो बे गायनायाव जोङो आइजोफोरखौहाय बांसिन गायनाय नुयो आरो जोङो माइ गायनायखौ बिदिनो बे माइखौ गायखांनायनि उनावबो जोङो औ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो जेरै बेनि ओ हारसार उनु होनायानो जा एबा ओ बेयाव जा नाङै नाङै जा बेसाद जेरै हाग्रा बेफोरखौबो जोङो साफा खालामना होनांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बिदिनो जोबोद जोथोन लायो लाखांनायनि उनाव जेब्ला बियो बिबार ओ बिलाइ खिलि ओ बिबार खिलिनानै बिदिनो फिथाइ थायो। ओ फिथाइ थायखांनायनि उनावबो जेब्ला बे मोनो मोननानै जों बेखौ हानानै न' फारसे लाबोयो आरो ओ गोदोथ' जोङो बिदिनो ओ जा खासि जों हानानै जा बाननानै लांग्रा बावखा बेफोरजों लाङोमोन आरो ओरै आथिखालाव जोङो मिसिं आरि ओंखारबाय नालाय बेनि थाखायनो औ बिनि थाखायनो ओ जे बिदिनो फोथारावनो माइ हानानै बेखौ फोथारावनो नानानै जोङो माइखौ न'आव लांनो हायो आरो नाथाय गोदो बिदि सुबिदा गैयामोन आरो बिनि थाखायनो औ बिनि थाखायनो जोङो जा माइ हाग्रा खासि बेजों हानानै औ हानानै जोङो बावखाजों बानानै न' फारसे लाबोयोमोन आरो लाबोखांनायनि उनावबो जोङो बे जेब्ला बेखौ औ लाबोखांनानै जों बेखौ नानांगौ गोनां जायो आरो नानायाव गोदो जों मोसौ हालिजोंनो नायोमोन नाथाय दा ट्रेक्टरजोंबो नायो आरो जों न'आव लाफाखांनायनि उनाव एबा मिसिंजोंबो दिहुनो आरो बिदिनो औ बिदिनो बेखौ नाखांनाय जा बेनि मइ फिथाइ माइ फिथाइनिफ्राय ओंखारनाय जा माइ बिलाइ बे माइ बिलाइखौ जोङो ओ बायदिसिना जिब-जुनार जाहोनाय आदारावबो बाहायो आरो जेरै जों बेखौ जिगाब होननानै मिथियो आरो नोंथां आरो बिदिनो औ बि दिनो जा बे माइ आबाद मावदों नालाय माइ बाख्रियाथ' बयनिबो न'खराव थागोन नङा होमबा नोंथां ओ बिदि औ बिदिनो माइ ओ जा नाखांनानै ओंखारनाय माइ फिथाइ बे माइ फिथाइखौ जोङो बै बाख्रियाव दोनथुमनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जा रांखावरिनि गोनांथि जायो। अब्ला जों बे माइखौ दिहुननानै बिदिनो हाथायफोराव बाजार फोराव जोङो फानहैनो हायो आरो आरो बिदिनो आरो औ जानो थाखायबो जेरै बेखौ जोङो माइखौ दिहुननानै मिसिं आरिफोराव सौनानै गोदोथ' उवाल एबा दिंखियाव देयोमोन दा मिसिंङाव जोङो दिहुन दिहुननानै बिदिनो माइरं दि औ माइरं दिहुननानै जोङो बिदिनो जा ओंखाम महरै मोनो आरो जों बेखौ आरो
नंगौ नोंथां दा जों दैज्लांनि खोथा औ दा जों दैज्लांनि खोथा रायज्लायदों नालाय जोंनाथ' हाल जाखानि मोनसे नेमखान्थि दङ नङा हबा दैज्लांङावव जेब्ला माइ गायनाय जो बेखौ हाल जांख्रा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां औ जेब्ला औ जोबथारनाय माइ एबा जेराव जोङो माइब्रा एबा जोसा गायो अब्ला बेवहाय बुथारनायाव जों जेब्ला जोबथारनायाव गायनाय जायो बेखौ जोङो हाल जांख्रा होननानै बुङो एबा हालखौ जांख्रिनाय एबा हालखौ दोनथ'नाय जोबनायाव ओमफ्राय जों बेवहाय मा मा खालामनाय जायो होनोब्ला गामिनि आइजोफोरा एबा सावरि जाफैयो नङा होमबा बेवहाय जोंहा हालेवनानै होनाय जायो सानसेयाव हालेवनानै खोथिया गुग्राफ्रा खोथिया फुयो बिदिनो गिबियावनो फुङावनो न'नि गुमा आइजोआ थांनानै सानजाबनायाव खोथाखौ एबा मइ गाय्रोयो गय आरि बावउनानै। नङा हबा बाथि लागायनानै नङा हबा नोंथां बेनि उनावसो गुबुनफोरखौ गायनो होनाय जायो। जायो बेनि उ। उनाव गायखांनानै जोबथारनायाव गिदिं खननानै एसे खनायाव गायनाय जायो। ना हा नोंथां बेखौ गायखनायनि उनाव उनथारावहाय। माइनाव लानानै न'आव। फैनायनाय जायो खोथियानि एसे मुथाखौ न मोन। फेब्रुवारि। नानै रंजालायो एदावलायो फोथाराव। सोंलायो जानाय। बियो बेबायदिनो ज' ज'यै। फोथारावहाय खामानि मावलायो नङा होमबा नोंथां बे ज। लोगोसे आंथांनिफ्राय बेखौ। मिथिनो लुबैयोदि नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओसोलाव। एबा माब सोलियो माबायदि खालामनाय जायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा
नोंथांनि होननायख आङो मोजाङैहाय खोनायाखै नोंथाङा एसे फिन बुंफिननो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां नोंथां खोनादोंनाा नोंथाङा दा।
औ खोनादों दे।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव हालांख्रायाव माबाददि लाहार फाहार। खालामो आरो माबायदि रंजायो बेखौ आं मिथिनो लुबै।
औ नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेरैहाय जायो जोंनि ओनसोलावबो। बिदिनो हाल जांख्राया बिदिनो माइ बिदिनो माइ गायनानै जा। जायबा माइ गायखांनायनि उनाव जोबखांनायनि उनाव बिदिनो बयबो रंज। जाा खुसि फोथारावनो गेलेलायनानै। आरो बिनि उनावहाय न'आव फैनानै ज' ज'यै बिदिनो ओंखाम आरि एबा ना बेदर जौ। सेरेब लोंनानै बिदिनो उदाङै। बिदिनो रंजा खुसि बिदिनो हाल जांख्राखौ जों फोजोबनाय‌। जायो आरो नोंथां औ आरो बेयाव जोङो औ। ज दैज्लां होनाथ' जोो माइ आबादल' नङा बायदिसिना मैगं थाइगंबो गायनाय जायो नङा। नोंथां बिदिनो मै। मैगं थाइगं होनब्लाथ' जोङो जेरै लोस्रा औ। औ औ बिदिनो दा दैज्लां बोथोरनि होनब्ला जोङो जेरै। भिन्दि लेस्रा। मैथा बिदिनो बायदिसिना दैज्लां बोथोरनि मैगं मोनो आरो। आरो मेसें बोथोरावबो जोङो माइ आबाद। मावो नोंथां आरो औ बेयो मद। आलदा माइ गायनाय जायो आरो जे औ नंगौ मेसें बोथोराव। गायनाय आदा माइ जायो आरो नोंथां औोंथां बिदिबा नोंथां जोंनि। समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।